औ औ नोंथां।
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
अ फ्रिना नोंथाङा
ओ औ फ्रियावनो दं दा ओरैनो जिरायनानै दङ ओरैनो फ्रियावनो
आत्चा बा नोंथांजों फ्रिबा आं माखासे जोंनि माने दा जोंनि माने बर' आइजो फ्रा माखासे दाउ अमा फिसिनाय बिदिनो माबायदि माने माबायदियै गावनि जिउखौ खुंबोगासिनो बिनि सायाव एसे सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथां जेब्ला नोंथाङा जोंनि बर' आइजोफ्रा माबायदि एम्फौ फिसि
उम
दाउ मा बेफोर माने माबायदि जिउ खुंबोयो बेखौ एसे मारै बेखेवथि होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन हागोन मानो हाया जानो दा जोंना बरमाहारि ओ औ औ जागोननो था जोंना बर' माहारि एबा बर' सुबुंजों लोगोसे जोंहा जि माबा बिदिनो जिब जुनारजों जोंहा गोदो गोदाय गोदायनिफ्रायनो गोबां खाथि सोमोन्दो थानायखौ जोङो नुबोगासिनो दङ आरो दाबो जोंहा नुबायानो थायो जेरै-जेरै जाय जायगायाव बर माहारि थायो बेयावनो जिब जुनारा बिसोरजों लोगोसे जोंजों बर' माहारिजों लोगोसे आंगो हिसाबै जों बेखौ बाहायनानै लाफायो जेरैबायदि जों बेफोरखौ फियो बेफोरखौ जोङो बाहायो गोदो गोदाय आबै आबौमोननि दिननिफ्रायनो बे खोथाया जोंना एबा बे आदबा जोंना गोदोनिफ्रायनो दंबाय थाखायो आरो दासिमहालागै जों थानायखौ नुयो जे जोंनाव बर' माहारिजों लोगोसे जिब जुनार फिसिनाय बे मोनसे बर'नि मोनसे एंगार हायै मोनसे बाहागो होननानै बुंजायो जेरै जोङो नामफोरखौ मखनो हाय थाङोबा जेरै जोङो मोसौ, बोरमा, दाउ, अमा, एम्फौ बिदिनो गराइ मैदेर बायदि बायदि जिब जुनारफोरखौ जोङो फिसिनानै जोङो माखासे जोंनि रां जा गोनांथि जानाय रांखावरियाव माखासे जोङो मदद होनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै जोङो मदद होनायाव जोङो माखासे रांखावरियारि बा बारि-बायदियारि जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो गोदोनिफ्रायनो नुबोगासिनो दङ जेरै जोङो नाथाय बेफोरखौ फिसिनानैबो जोङो एसे एनै सोलायबोबाय गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव जेरैबायदि जोङो गोदोआव जोङो बुंनो थाङोबा गोदोनिफ्राय जोङो मैदेर गराइ बायदि बायदिखौ जों फिसियोमोन नाथाय दानि मुगायाव जोङो मैदेर गराइफोरखौ फिसिनो मोनला आरो मोसौ मैसो बेफोरखौबो जोङो फिसियोमोन नाथाय दानि जुगाव एसे खम नुनो मोनबाय बोथोरजों सोमोन्दो लाखिनानै एबा बोथोरजों बिगियानारि बिगियानारि बोथोरजों एबा बिगियानारि मुगाजों जों खारफानानै जों एसे सोलायबोनायखौ नुनो मोनदों, नाथाय जोंनाव बांसिनानो बर' माहारिजों बर' माहारि हिसाबै जिब जुनारजों खाथि सोमोन्दो थानाय हिसाबै जोङो नाम हिसा साबै एबा नामनि थाखाय जोंहा गोबां गोदोनिफ्रायनो लानानै दा दासिमबो खम बिबांनिबाबो जोंहा फिसिबाय थागासिनो दासिमबो जोङो मानि थाखाय फिसियो होमबा जोंहा रांखावरियाव माखासे गोबां मदद होयो। बेफोरो जोंनि थाखाय मानोना जोङो जिब जुनारजों सोलाय सोल' खालामनानै जों माखासे रां आरजिनो हायो जेरै जोङो नांगौखिनि जोंनि जा थांना थानाय लाइफआव जोङो जा नांगौखिनि मुवा बेसाद जायो बेफोरखौ जोङो आरजिनानै लानो हायो जेरै जोङो प्रसेसफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो माखासे गोबां बिदिनो गोलाव प्रसेस खालामनानै जों माखासे जिब जुनारफोरखौ फिसिनाय जायो जेरै जोङो अमाफोर लायो अमाफोरनि थाखाय जोङो जानाय आदार बेफोरनि थाखाय जोङो माखासे मुवा बेसाद बुथुमनानै अमानि थाखाय होनानै बेखौ जाहोनानै आदार हिसाबै जोङो बाहायनानै जों अमाखौ फिसिनानै फेदेरनानै बेखौ फिसा जाहोनानै बेफोरबायदिनो जोङो रां आरजिनाय हाबाफारिसो मोनहैयो दा बेयाव जों बेफोरखौ जों बुंनो थाङोबा जोंहा जिब जु जों लोगोसे जिब जुनारजों सोमोन्दो थानाय हिसाबै जोंहा बर' आइजो बांसिन बिबांनि हाबा मावनायखौ जों नुनो मोनो जेरै जेरैबायदि जोङो बर'नि हिसाबाव जेरै दिनै दङ जोंहा एम्फौ फिसिनाय दङ जेरै जोङो एम्फौ फिसिनायनि थाखाय जोङो माखासे आदारफोर बुथुमनानै होनां गौ जायो जेरै जों आदार हिसाबै जोङो इनदि बि लाइ माखासे बिलाइ एबा माखासे दंफां दंलानि मिथिंगानिफ्राय बिलाइफोरखौ जों बुथुमनानै होयो गोलाव प्रसेस दं जेरैबायदि जोङो फार्स्टआव एम्फौ लायो एम्फौनिफ्राय जोङो एम्फौआ जेब्ला गोमोन जायो अब्ला जों बेखौ हमनानै फोमोननो फोमोननानै जोङो बेखौल' जोङो माखासे जायगायाव जोङो सोनानै दोनो बिनि उनाव सोनानै दोननायनि उनाव जोंहा मा बेखौ जोङो फिथोब दैनो होयो फिथोब माबानानै होयो फिथोब दैैनो होयो जेब्ला जों फिथोबा दैयो अब्ला जों फिथोबनिफ्राय जिरनानै जोङो बेखौ फानो एबा जायो आरो बेखौ जोङो जोलैनि थाखाय फिथोबखौ माखासे दोनो जायनि थाखाय जोङो फिथोबनिफ्राय जोंहा सिखिरि ओंखारो सिखिरिनिफ्राय सिखिरिया जेब्ला बिदै दैयो अब्ला जों बिदैनिफ्रायनो आरो एम्फौखौ मोनफिननाय जायो बेबायदिनो लं प्रसेस गोलावजों गोलाव गोलावनिफ्राय गोलावसिम बाहायलांबाय थानानै जों हा माखासे आदब खायदा बादाय बाहायनानै जोंनि जिब जुनारखौ फिसिनाय जायो आरो बे फोर जाहैबाय गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय दासिम दासिमबो सोलिबोबाय थानाय जोंनि बर' माहारिनि माखासे एंगारनो हायै जिब जुनार फिसिनाय आदबफोर आरो। दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बेफोरनि सायावनो? जेरै माबोरै औ औ।
दा दानि जुगावबो बेनो सलिगासिनो नङा होमबानो नों थां माने दा-दा आथिखालनि जुग गोबां माने फरायनानै नों साख्रि बा मोनसे मोजां साख्रि मोनगोन दानि जुगाव आसा खालामनानै माने
औ
आरो दानि जुगाव बांसिन सुबुंफोरा फरायसाफोरा साख्रियाव माने सोनारनानै थाया। जि माने जाय गामियाव आनइडुकेटेड सुबुंफोर थाबाबो माने लेखा फरायै सुबुंफोर थाबाबो बिस बिसोरबो दानि जुगाव ओरैनो जिरायना थालिया औ, बिसोर मा नो माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बिदिनो
औ
अमा फाराम खालामनानै अमा फिसिनानै आरो बायदिसिना आबाद फोथाराव माने नांथाबनानै थायो दा जेरै जोंनि ओनसोलावनो नुनो मोनगासिनो बान लुनि आबादा दा बिराद सलि सुगासिनो
औ नंगौ-नंगौ
उम बेवहाय माने आरो बिनि बेजों लोगोसेनो दाउ अमा बेफोरखौबो फिनानै माखासे आदब खायदाफोरजों गोनोखो आदब खायदाफोरजों माने फिसिनानै बेफोरखौ जों गोबां माने फाननानै रां आरजिनानै गावनि नांगौ, जानाय माखासे आंखालफोरखौ सोंनानै लायो दानि
ओ नंगौ-नंगौ
एम्फौ फिसिनायखौबो थ' नोंथाङाबो बुंदों बार एम्फौ फिसिनाया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जोंनि मोनसे एंगारनो हायै बे मोनसे खामा- हाबा। दा एम्फौखौ जोङो एम्फौखौ फिथोबनिफ्रायनो मोननाय जायो। एम्फौखौ जों गिबियाव फिसिनो थाखाय फिथोबखौ जोङो माने बिदिनोदि जों सुनानै माला बायदि खालामनानै अबा दाबसे ख'नायाव जोङो गिबियाव जोलैनि थाखाय दोननांगौ गोनां जायो। दा‌‌ बे बुस बियो सिखिरि गिबियाव सिखिरि जोनोम होगोन सिखिरिनिफ्राय बिदै जोनोम जागोन जेब्ला सिखिरिया जोनोम होगोन अब्ला सिखिरिया गावनो बिरलां हागोन आरो नङाबा बबेबा दाबसि जायगायाव थैहैगोन। बिदि दा जों एम्बु फिसिनो थाखाय माखासे आदारफोर बुथुमनानै लानांगौ गोनां जायो। जेरै इन्दि बिलाइ आरो गामबारि बिलाय बेफोरखौ जों थासोमलि बिलाइ बेफोरखौ बुथुमनानै लानांगौ गोनां जायो। एम्फौनि आदारनि थाखाय
औ।
खौ जोंहा बेयावबो गोबां मुलाम्फा दंङ। जोंङो बेखौ एम्फौखौ फाननो हायो आरो फाननानैनो बेनि फिथोबजों-फिथोबखौ फाननो हायो फिथोबखौ जोंङो मायाव बाहायो होमबा खुन्दुं लुनाय थावख्रि। खुंन्दुं लुनाय गोदोनि सुबुंफोरा बेखौ बिराद माने मावोमोन।
अम नंगौ नामा।
फ्रा माने थावख्रि लुनानै खुन्दुं दिरुननोमोन। बे खुन्दुंजोंनो माने मानसिफोरनि दानाय मानाय बेफोराव सब बाहायोमोन आरो। माने एक्सत्ता बायनांगौनि गोनांथि गैयामोन नाथाय दानि जुगाव बेफोर खौ जों गोमालांनायखौ नुनो मोनदों आरोखि।
औ
दा माने एम्फौबो फियो फिनाया गोमालांङाखै
औ
फिनाया गोमालांङाखै नाथाय थावख्रि लुनाय बेफोरो जोंहा गोमालांनो हमदों।
फिनायनि आदबफ्रा
अम दा माने जोंनि बोथोरखौ नायनानै माने गोनोखो आदबजों बांसिन सुबुंफ्रा दावगानायनि लामा खौ नागिरो।
औ औ नोंगौ नोंगौ दा नोंथांङा दा नोंथांङा एफोरबायदि दा जा बुंलांनाय बायदि जेरै जोंहा एम्फौ फिथोबनिफ्राय गोबां मुलाम्फाम मोनो एफोरबायदिनो जोंहा रांखावरि हिसाबावबो जोंहा गोबां मदद मोननायजों लोगोसे जोंहा फिथोबनिफ्राय जोंहा माखासे गोबां बिबांनि मददफोरबो मोनो। जेरै जोङो फिथोबनिफ्राय दिरुं खालामो जेरै जि जेरै दिरुंनिफ्राय जोंहा जि दानायाव बाहायो जि जायनि जिया उनाव जोङो माखासे फिथोबनिफ्रायनो जि एबा गामसा दखना आरनाइ बायदि बायदि मुवा जोंहा जि गानग्रा जि जोमग्रा जि बेफोरबायदि जोंहा दिरुंलांनो हायो गोदोनि दिनाव बेफोरबायदिनो दिरुंनानै जिउखौ सोलिबोयोमोन गान गाव-गावनि देहायाव साग्लोबनानै लानानै गानहोयोमोन गानोमोन बेफोरबायदिनो जोंहा नाथाय दानि जुगावबा बिगियानोरि मुग मुगायाव फैयै फैयै बेफोरबायदि आदब खायदाया सोलायबोनानै आखाइजों लुनायनि जायगायाव जोंहा आजिखालि गोनोखोआरि मुगायाव मेसिन बायदि आरिजों बाहायनानै जोंहा लुनो मोननायखौ नुनो मोनबाय। नङा जानो नोंथां।
अ नों थां गो होमबा नोंथांजों दसे सम मोननायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां दसे खम आंनो होनायनि थाखाय।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो औ औ औ दे।